हेलौ
हेल'
औ नोंथां बुं दे।
हेल'
औ खोनादों नोंथां।
हेल'
हेलौ खोनादोंना नोंथां?
हेल' औ औ खोनाबाय हेल'
औ खोनादों नोंथां बुं दे।
नोंथांनि आवाजखौ फिसा फिसा खोनादों।
अ
हेलौ
खोनादों नोंथां?
औ खोनादों हेल' ओ नोंथांनि ओनसोलावहाय जानाय जानाय लोंनाया माबोरै सोलियो?
ओ जोंनि ओनसोलावथ' आं नोंथांनो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दैनो एसे खोन्थाना होनोसै। नोंथाङाथ' दोरोङारि जानाय लोंनाय होनबाथाय मिथिखायो जानांगौ! ओ दोरोङारि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जेरै जोंनि आबै आबौ आजै आजौमोनहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोनाय ओं ओंख्रिफोरखौनो जेरै दोरोङारि जानाय लोंनाय होननानै मिथिनाय जायो जोंनि। बेफोरबायदिनो बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो थाव खम होनानै संख्रि खम संनानै जानाय ओंख्रिफोरखौ मोननो हानाय जायो। बेफोरबायदिनो बर'नि दोरोङारि दोरोङारि ओ दोरोङारि ओंख्रिफोर होननानै बुङोब्ला जों जेरै ओ अनलाजों दाउजों सबायजों साम'जों नार्जिजों अमाजों बेफोरखौ मिथिनाय जायो।
औ औ औ औ खोनादों।
बेफोरबायदिनो माने बेफोर ओंख्रिफोरखौनो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै मिथिनाय जायो आरो। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव बर'नि जेरै दोरोङारि ओंख्रि नारजि ओंख्रि संनायनि आदबखौ आंनि सिगाङाव फोरमायनो हागोन नामा एसे?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ दे।
जोंनि जोंनि जोंनि ओनसोलावहाय नारजि ओंख्रि संनायखौ सिगांङो नारजिफोरखौ फाथो फाथो बिफांनिफ्राय खानानै लाबोनानै फोरानो। राननानै उनावहाय एसे साननै सानथामफ्रानो गोरान जाबाथाय बेखौ सिफ्लेनानै ओ ओंख्रि संनो थाखाय सोमनानै दोनो। सोमनानै दोनखांनायनि उनाव बेखौ माबायो।
औ नंगौ नोंथां।
ओंख्री जागोन ओंख्रि जागोन आ थाखायै बेखौ माबायो बोथुमनानै जेनेबा ओ दसे माने दोनबावो माने दैया सरग'नायनि थाखाय। ओमफाय बेनि उनाव हाय। माबाखौ नारजिखौ माबायावहाय ओ साराय सारावहाय मा ओम सारहाय इवो माने गोरान जानायनि माने सिप्लेनो मोजां जानायनि। ओमफ्राय बिनि बिनि बिनिउनाव ओमफ्राय जेरैबायदि संनायनि ओ खामानिफोर दङ जेनेबा औ बानायनो गुरैफोरखौ मावो आरो।
ओ नोंथांनि म ओनसोलावहाय अनला ओंख्रिखौ माबोरै माबोरै बानायो?
उम जोंनि ओनसोलावहाय ओ अनला ओंख्रि संनायनि आदबखौ आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। ओ अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जेरै सिगांहायथ' माइरंखौ सोमगोरोना लानाय जायोमोन ओं। आथिखालाव बार' जोङो मुगानि गोहोमाव जेरै ओ अनला जेनेबा अनलाखौ अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जेरैहाय अनखौ जोङो माने माइरंखौ माने‌ सोमना लायालासिनो गोदान मुगानि जेरै दिहुननाय मेसिनफोर जेरै मिक्सार मिक्सार फोरावबो माने मिक्सारावनो देनानै माने म गुन्दै खालामना लानायखौ नुनो मोननाय जायो। खोनादों ना नोंथां? औ आथिखालावथ' माथिखालाव जेनेबा बेफोरबायदिनो मिक्सारफोरखौ मिक्सारावनो माने सौनानै बे गुन्दै खालामना लानायखौ नुनो मोननाय जायो, नाथाय सिगां समाव जेरै माने माइरंखौ जेरै सोमनानैसो माने थबसिफोराव देनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन आरो। बिदिनो देरनानै लानानै माने आथिखालाव माने जोंनि ओनसोलावहाय माने ओ बिदिनो थबसियाव देनायनि अनगायैबो जेरै आथिखालाव बांसिन माने ओ बिदिनो माइरं खौहाय माने मिक्साराव देनानै लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बेफोरबायदिनो देनानै लानानैहाय ओ दाउ बेदरखौ दाउ बेदरखौहाय माने ओ सारायाव इदिनो सं सारायावहाय थाव एसे होनानै इदिनो पियासफोरखौ एवना लाग्रोनानैहाय मोजाङै बिनि उनावहाय ओ बिनि उनावसाय दाउखौ होनानै एवनानै लानाय जायो खोनादों ना नोंथां?
उम्म औ खोनादों नोंथां।
हेलौ अ बिदिनो एवनानै लाग्रोनाय जायो मोज मोजाङै बिदिनो हालदै संख्रि माने बानलुफोरखौ मोजाङै होनानै एवनानै लाग्रोनाय जायो। बिदिनो एवनानै लानानै मोजाङै एवनानै लानानैहाय बेहाय दै होनाय जायो जेब्ला माने दैया ग्लाब ग्लाब गोदौगोन अब्लानाहाय माने अनला अन गुन्दैखौ माने ओ होनाय जायो आरो फ्रि फ्रियैनो। बिदिनो जाहाथे माने अनलाया माने गोदोलाङा बिनि थाखायनो माने एरनानै इदि होबाय थानाय जायो आरो बेफोरबायदिनो जोब थानायावहाय माने गोथाव जानायनि थाखाय माने गोथाव मोदोमनायनि थाखाय जेरै जोंनि ओ जोंनि जेरै गोथाव मोदोमग्रा दुन्दियाफोर जेरै गंगार दुन्दिया बिनि अनगायैबो जेरै हाइजें बिलाइ बायदिफोरखौ होनायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा बेखौ होनायनि सिगां दुन्दियाफोरखौ होनायनि सिगां मिलौनायनि थाखाय माने खारैखौ नांगौ ज'खानि होनाय जायो आरो। बेफोरबायदिनो बे दोरोङारि ओंख्रि जेरै अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो नोंथांनि ओनसोलावहाय जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायाव माने माबाफोर सोलायनाय फैदों नामा?
नोंथाङा खनसे सोंफिननो हागोन नामा?
अ माने जेरै ओ जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायाव नोंथांनि ओनसोलाव माने जेरै गोदो माबायदि जायोमोन आथिखालाव माबादि जायो बेफोराव माने एसे सोलायनाय फैदों नामा नोंथाङा आंनि सिगांङाव फोरमायनो हागोन नामा? हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
ओ फोरमायनो हागोन नामा खोनादों ना नोंथाङा?
ओ ओ सोलाय सोल' जानायनि बागै
औ माने गोदो माबायदि जायोमोन जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनाय माने आथिखालाव माबाफोर माने आथिखालाव माबायदि सोलायबोखो बिनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ दे।
नोंथांनो आंङो सोलायनायनि बागै जोंनि ओनसोलाव सोलायनायनि बागै खोन्थानो लानाय जाबाय सिगांनि जोंनि ओ ओनसोलावहाय ओ ओंखाम ओ ओंखाम स जानाय लोंनायनि थाखाय संनो ओंखाम ओंखाम संनो थाखाय बा ओंख्रि संनो थाखाय ओ सिगां अर्दाब बाहायोमोन। हानि अदाब ओमफ्राय आथिखालाव जोङो गेस बाहायनायखौ नुनो मोनसै। बेनि अनगायैबो बेनि अनगायैबो ओंखाम संनो थाखाय दो दो बाहायोमोन दो।
औ
आरो ओंख्रि संनो थाखाय माहोनो ओ सारायखौनो बाहायो ओमफ्राय खिन्थु आथिखालनि जुगाव दोनि ओंखाम संग्रा दोनि जायगायावहाय दो‌‌ ओ‌ कुकार कुकार बाहाय थायो आरो ओं ओंख्रि ओंख्रि संनायावबो आजिखालि ओ गोदान मुगाजों गोदान मुगानि जे गोहोम गोग्लैनाय हिसाबै ओ मोनसे ससपेन रोखोनि मोन जे दाब ओ दाब्ला माने सारायनिफ्राय एसे थौलिसिन माने गुवार एसे दाब्लासिन बेफोरबायदि रोखोमनि मोनसे आगजु बाहायो ओंख्रि संनो थाखायबो। बेनि अगायैबो बिनि अनगायैबो गोदो थौसिखौहाय ओ माबानि ला बानायनानै लायोमोन औवाजों मानि दंफांजोंबो बानायनानै लायोमोन। अनगायैबो लहाजों बानायना लायो आजिखालाव दंफां आरो औवा मोननैखौबो बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरो बेनि बेनि बेनि अनगायैबो सिगांनि दिनाव माने सागंखौ ओंखाम संनायाव ओंखाम ओंख्रि संनायाव बाहायनाय सागंखौ माबाजों बानायनानै लायोमोन औवाजों बानायनानै लायोमोन बर'फोरा जोंनि ओनसोलावहाय। ओमफ्राय दा आथिखालावहाय जोङो सागंखौ दंफांनि बानायनायखौ नुनो मोनोसै। आरो खायसे खायसेखौ मोनो लहा बा तामाफोरनि बानायनानै लानायखौ नुनो मोनसै। आरो बेनि बेनि‌ अनगायैबो बेनि अनगायैबो ओ गोदोनि दिनावहाय दा जानाय लोंनायाव बाहायनाय ओ थोरसि लथा बायदिफोरखौ कास्ट माने अरिजिनेल कासटनिखौ बाहायोमोन नाथाय आथिखालावहाय गुबुन गुबुन माने बायदिसिना आगर बा गाबनि थोरसि लथाफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरो ग्लासनि ग्लासनि थोरसि लथाफोर बेफोरखौबो बाहायनायखौ नुनो मोनसै। दा आं नोंथांनि ओनसोलाव माने ओ जानाय लोंनायनि बेलायावहाय नाफाम नाफाम नाफाम बानायनायनिबो माखासे मोननैसो खामानिफोरखौ मिथिनो लुबैदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
उम हागोन नोंथां हागोन मानो हाया जानो ओ आ नोंथाङा सोंदों ना नाफाम बानायनायनि जेनेबा आदबखौ सोंदों दा?
औ औ नोंथां।
औ फोरमायनो हागोन नोंथां ओ बिदिनो नाफाम बायनो थाखाय नाफामाथ' बर'नि मोनसे दोरोङारि जानाय माने आदार होननानै बुंजायो। नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ‌। बेफोरबायदिनो बर'फोरा माने इदिनो बिलोफोराव थांनानै ना आरि लायो। बेफोरबायदिनो बै नाफोरखौ माने उन समाव माने जानो हानायनि थाखाय बिदिनो माने नाफाम बानायनानै दोननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेफोरबायदिनो नाफाम बानायनो थाखायहाय माने ओ नाखौ लाबोनानै माने साफा खालामना लानानै। सान्दुंआव फोराननाय जायो आरो बिदिनो, सान्दुंआव फोराननायनि अनगायैबो अरावबो फोराननायखौ नुनो मोननाय जायो। बेफोरबायदिनो गोरान मोजाङै फोरानना लानानै ओ जेब्ला मोजाङै रानगोन अब्लाना बेफोरबायदिनो औवानि माने, औवानि हासुं दाननाय जायो औवानि हासुं दाननानै लाखानाय जायो आरो बिनि उनावहाय माने, ओम बेखौ माने ना गोरानखौ देनो थाखाय उवाल उवालाव माने ना गोरानखौ देनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो बे देनायाव माने ओ थास' थास'नि माबाया दालाय थास'नि देन्थाया। बेखौ होनाय जायो आरो ना। बिदिनो। ओ माने थास'नि देन्थाबो होनाय जायो। बिनि अनगायै माने खुमब्राखौबो होनानै देनाय जायो आरो जायखिजाया मोनसे होनानै देबानो जायो। बेफोरबायदिनो मोजाङै देनानै लानानैहाय बेखौ, माने ओ साफा खालामना लाखानाय औवानि हासुङाव, खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों।
अ बिदिनो माने देनानै लानानै, औवानि हासुं जेरै सिगाङाव साफा खालामना लाखानाय औवानि हासुङाव माने सोनाय जायो आरो बै देनानै लानाय माबाखौ ना गोरानखौ बिदिनो सोनानै, सोनानै दोननानैहाय माने बिदिनो माने हांगार फोरबो, होनाय जायो आरो ना बेफोरबायदिनो ओ थालिर गोलान। थालिरनि बिलाइखौहाय माने थालिर गोराननि बिलाइखौ माने, माथुनानै दोननाय जायो आरो बिसोरबायदिनो इदिनो दोननानै माने, नाफामखौ बानायनाय जायो आरो ना। बिदिनो गोबाव सम दोननानै माने बे नाफामखौ जानो हानाय जायो। अ अब्ला नोंथां दिनैनि जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे।